खोनादों ना?
अ' नोंथां खोनादों।
औ ओ आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोना नोंथांदों आङो जानाय लोंनायनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा सम दङब्ला।
अ सम दङ नोंथां। जानाय लोंनाय माने माबायदि जानाय लोंङो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
मावनो थां हागोन जेनेबा जोंहा बिदिनो जों सानफ्रोमबो मा मा मैगं थाइगं जेनेबा मा मा ओंख्रि संनानै जायो बेनि सायावनो नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन आरो। दा बिदिब्ला जोंहा ओंख्रि होनबाथ' जोंहा गोबां ओंख्रि दङ जेरै जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रै जेरै अनलाजों दाउ सबाइजों साम', नारजिजों अमा बिदि आरो नाफाम बाथोन बिदि बायदि बायदि गोबां ओंख्रिफोर दङ आरो ना नोंथां।
औ दङ।
औ नोंथाङा दा मा ओंख्रिखौ जानानै साबसिन मोजां मोनो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
जों आङो नोंथां आं बर' हिसाबै जोंनि
औ।
हारिनि ओंख्रि जेरै अनलाजों दाउ बेखौ जानानै मोजां मोनो आरो।
औ नंगौ नोंथां। ओ दा अनलाजों दाउखौहाय बोरैहाय सङो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन। अनला होनोब्ला अनला माइरं माइरंजों संनाय मोनसे ओंख्रि आरो अनला अनला बा माइरंनि गुन्दैजों संजानाय मोनसे ओंख्रि। माइरंखौ सोमनानै गुन्दै खालामनानै संनांगौ आरो बेखौ।
औ- औ।
बियो बर'नि मोनसे कालचारेल। बा हारिनि ओंख्रि होननानै बुंजायो आरो
नोंगौ नोंगौ नोंथां।
खौ दैखौ फुदुंनानै अनलानि। गुन्दैखौ होना होनानै बेयाव खारैखौ होनानै बेखौ संनांगौ आरो
माबाफोर सोङोबा नोंथां सोंजागोन नोंथां।
खोनायाखै नोंथां।
अ नों नोंथाङाबो माबाफोर सोंनो सानदोंबा सोंजागोन।
अ जेरै नोंथाङा मा-मा ओंख्रि संनो रोंगौ। बर'नि।
औ -औ। औ ओंख्रि होनबाथ' जोंना गोबां ओंख्रिबो दं जेरै जोङो ओ। सबायजों साम'खौ आं नोंथांनो खोनथानोसै माबोरैहाय संनाय जायो। ओ दा सबाइ साम'खौ संनो थाखाय जोंनोथ' दा साम' नांगोन नालाय नोंथां जों बे साम'खौ दैमा बा। ख्रिफोरनिफ्राय जोङो। खननानै लाबोनाय जायो बा जोङो बाजारफोरनिफ्राय खननानै ला ओ बायनानै लाबोनाय जायो आरोना नोंथां। बेनि उनावहाय जोङो बेखौ। बेनि उनावहाय जोङो बेखौ। अ हरसेबा हरनै जोङो सोमनानै दोनो जाहाथे बिनि। ओ माब। मैलाफोरा खारा। बेनि थाखायनो जों बेखौ हरसे सोमनानै दोननाय जायो आरो बेनि उनाव बेनि था नखौ जोङो गारनाय जायो आरो ना नोंथां।
अ आरो
बेनि उनावहाय जोङो बेखौ। बिनि उननि लेन्जाइखौ जोङो दानस'नाय जायो आरो ना।
उम।
बेनि उनावहाय बेखौ ओ मोजाङै साफफा सुनानै जोङो बेनि आइरनफोरा जाहाथे खारो। खौ मोजाङै सान्द्रियाव हख्ल' हख्ल' सुनाय जायो बेनि उनावहाय जोङो। सबायजों संगोन नालाय बेखौ। बे सबायाइखौबो जोङो ओ सोमनाय जायो आरो दसे सम सोमनानै जोङो सुखांनानै आरामनो। ओ खायफा -खायफा हा रुग्रोयो आरो खायफा हा रुवालासिनो बिदिनो सङो जों दा साम'खौ मोजाङै एव। खालामना लाग्रोयो ओ बेनि उनाव मो मोजां एवफ्रामना लाना बेनि जि नांगौ बायदि मस्ला जेरैहा हाइजें सामब्राम गुफुर। ओ सामब्राम गोजा आरो मा होनो बेखौ बानलु। बेखौ जोङो ओ होग्रोना लायो आरो बेनि उनाव जोङो। ओ दै होना होयो दै होनानै जोङो सबाय खौबो ओ सबायखौबो जों फार्स्टावनो एवफ्रामग्रोना लानानै जोङो दै होनाय जायो आरो बेनि उनावहाय। जोङो खारै जोंनोथ' सबबाय संनो थाखाय जोंनो खारै नांथारगौ नालाय नोंथां बे खारैखौबो जोङो होनानै होनाय जायो आरोना। बेनि उनाव जोङो मोजाङै ग्लब ग्लब आराम सबायाबो रुइलांबा ओ साम'आबो मोजां एवफ्रामनानै मोननाय जाबा जोङो बेखौ गंगार दुन्दिया बा जोंनि न'आवनो फोनाय लकेल दुन्दिया बेफोरखौ जोङो होनानै संख्रि खारैखौ नायनानै साखिनानै जोङो बेखौ मोनब्लाथाय जानाय जायो आरो ना बेबायदिहाय सबाइ ओंख्रिखौ संनाय जायो आरोना नोंथां।
अ आरो नोंथाङा बर'नि मा मा मोजां मोनो?
औ नोंथां आंथ' दा बर'नि ओंख्रिखौ माखौ जानानै मोजां मोनो होननानै बुङोब्ला अनलाजों दाउ खौनो आं जोबोद गोथाव मोननाय जायो आरो नोंथां ओ गासिबो बे अनला ओंख्रिया जोंनि बर'निनो गासैनिबो ओ मोजां मोनजानाय ओंख्रि आरोना नोंथां, जों बेखौ जानायावल' बाहाया। जों बेखौ हाबा ओ हाबाफोरावबो बाहायनाय जायो जेरै जों हिनजाव गोदाना हाथासुनि खुरनाय नङा होमबा बेयाव बो जोङो बाहायनाय जायो आरोना नोंथां? ओ आरो नोंथाङा बिदिनो ओ मैगं गोथां जों जायखौ मैगं गोथां गोथांफोरखौ जोङो खाबथिंनानै खारै ओंख्रि जानाय जायो नोंथाङा बेखौ मा मा मैगंखौ ओ मैगं गोथांखौ खाबथिंनानै खारै ओंख्रि जा-जानाय जायो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन ना?
अह हागोन जेरै खारै खारि सङोब्ला खुदुना मायबा मायबि ओरैनो हाग्रानि मैगं नागिरनाबो संजायो आरो जेरै लाइ लाफा होनानैबो खारै खारिखौ संनाय जायो।
औ।
बायदिसिना गोथां मैगं खाबथिंनानै बायनानै लाबोनानैबो संनाय जायो आरो बहाबा बहाबा न' खाथिनि हाग्राफोराव नागिरनानै खा-खानानैबो संनो हायो।
आरो जोंहा बिदिनो गोबां मैगंफोर दं ओ दा जोङो आरो बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोदो गोदायहाय गां जेमा जोबोद मोनोमोन नङा होनबा नोंथां, जोङो दुब्लि फोथाराव दा दैज्लां बोथोर ना बे दुब्लि फोथाराव जोङो नागिरहैबानो जोङो गांजेमा बिदै बा गांजेमाफोरखौ जोङो मोनबोनाय जायोमोन आरो, बे गांजेमाखौ जोङो बाथोन जानाय जायोमोन आरोना नों थां ओ औ बिदिनो नोंथांमोननि ओनसोलाव आथिखालावहाय खांख्राइ गांजेमा एंखावरिफोर खौ आथिखालावबो मोननाय जायो नामा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नोंथां?
औ नोंथां जोंनि जोंनि न' खाथियावनो मोनसे दैमायाव मोननाय जायो जों ना खांख्राइ साम' गासैखौबो मोननो हायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
जेरै उम बालायाव ना बोथिया, हाग्रा याव नाथुर ना बायदिसिना सें ना, गोरि ना बायदिसिना ना फोरखौ मोननो हायो आरो दैमायाव गुरनानै।
दा नाखौ मा माजों जानानै साबसिन मोजां मोनो नोंथाङा बुंनो हागोनना नोंथां?
नाखौ खारै खारिजोंनो जानानै मोजां मोनो।
अ नाखौ जों जोङो गोबां मैगंफोरजों जाजायो नाथाय जोंहा मैथाजों ना, खादै खारिजों ना बिदि जाबा जोङो साबसिन गोथाव मोननाय जायो आरो ना? आरो जोंना बर'फोरनि ओंख्रि होनोब्लाथ' जोङो बांसिन बिसिनानो खारै ओंख्रिखौ मिथिनाय जायो अ बे खारैखौ मारैहाय बानायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन बे खारैखौ थालिर बिफांनिफ्राय बानायनाय जायो आरो थालिर बिफांखौ दाननानै बिनि थालिर बिफांनि फस्लाखौ सान्दुआव फोराननानै दोननानै जा रानना रानोब्ला बेखौ सावनानै बेनि सावखांनाय हांगार एबा गुन्दैखौ खारै हिसाबै बाहायनाय जायो आरो
अ नोंथाङा मायाबाफोर सोंनोबा नोंथां सोंजागोन
अ नोंथा नोंथांमोननि माबा जायगायाव दा ना खांख्राइ साम' मोननो हायो ना हाया
नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो दैमा मोनसे दं बेयाव जोङो ना गुरबोला नाबो मोनो खांख्राइ गुरबा जोङो खांख्राइबो मोननाय जायो आरो ना गाससिबो बेखौ साम' खांख्राइ ना गासिखौबो जोङो मोननाय जायो आरो नाथाय आथि लाव गोबां बिदिनो ओ सट सट लाइननि सर्ट होनाय ओ ओंखारबायना बेनि थाखाय नो नाफोराबो थैनानै बिदिनो गोबाङानो खमायनो हांबाय आरो बिदिनो मुलै ओ दैमायाव जोंनि मैगं जि मैगं आबाद मावो जोङो बे मुलैफोरखौबो दैमाफोराव नोु सुस स्रुना हरनाय जायो बेनि जाहोनावबो नाफोरा थैलांनो हमनानै एसे खमायलांनो हमबाय आरोना नोंथां ओ आथिखालाव गोदोनि बायदि जेबोआनो गैला आरो ना सोलाय जोब्बाय
औ
बुंनो थाङोब्ला जोंहा औ
दाथ' दैज्लां बोसोरनि सम नोंथाङा मा मा फिथाइ सामथाय जानानै मोजां मोनो
ओ नोंथां दा दैज्लां बोथोरनि सम नालाय जोंहा दाथ' ओ थाइजौ खान्थालानो दा ओंखारनाय नङा होमबा बिदिनो थाइजौ ओंखारदों खान थाल आरो लिथुकु लिसु बेफोरबायदि आं खारदोंमोन आरो नाथाय आ बे मा होनो फिथाइफोराबो आमथिसुवानि सिगांनो जाजानाय जायो आरोना आथिखालाव जोहाय जोङो आमथिसुवा बायनानैसो जोङो जानाय जायोमोन आरो नाथाय दा बेनि सिगां सिगां मोनग्रोनायखाय जों सिगाङावनो जानाय जाबाय जायाब्लाबो जोंहा बे बिसफोरो ओ सेवनानै थांगाजोबो नङा होनबा नोंथां बेनि थाखायनो जोङो जानाय जायो आरो ना आरो नोंथाङा मा फिथाइखौ जानानै बांसिन मोजां मोनो नोंथां
आङो थाइजौ आरो लिसुखौ जानानै बांसिन मोजां मोनो आरो थाइजौ आरो लिसुवानि आंनि बांसिन मोजां मोनजानाय फिथाइ आरो
आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव बिदि फिथाइ सामथाइनि बागानफोर दङ नामा नोंथां
औ दङ जोंनि न' खाथियावनो
तरमुस द्रेगन बेफोरनि आबाद दं आरो नाथाय बेफोर लिसु आरो थाइजौनि जेबो आबाद गैया आरो नाथाय बैग्रि बिलाथिनि आबाद दं।
दा गामि ओनसोल नालाय नोंथां बिदि हाय फिथाइ सामथायाइनि बागान गायनाय जाया नङा होनबा नोंथां जों हा जि न'आवनो थाइजौ बा खान्थालफोरा फांफा फांनै रज'यो जों बेखौनो हाननानै जोङो जानाय जायो आरोना।
औ।
औ ओम आरो बिदिनो नोंथाङा नार्जिजों अमाखौ माबोरैहाय संनाय जायो नोंथाङा बुंनो हागोन ना नोंथां?
औ हायो। ओम नार जिजों अमा, नार्जिजों अमा संनो थाखायथ' खारै आरो अमाया जोबोर गोनांसिन आरो फाथो
औ।
फाथो फाथोखौ फोरानना, राननानै फाथोआ राननानै जि बेनि बिलाइया राननानै जि गोरान बे बिलाइखौनो खा फाथो ओम नारजि होननानै बुंनाय जायो आरो। बेखौनो दै सं बेखौ संनो थाखाय ओ सिगाङावनो दैखौ गोदौ होनानै, खारैखौ होना होनानै बेनि उनाव नारजि बिलाइखौ होनानै अमा बेदरखौ एवना लानानै उनाव गोदौब्लाथाय अमा बेदरखौ गारना होबाय गोदौबाय थानायाव। ओरैनो संनो हायो आरो ओमफ्राय गोदौबाय थानानै जाबानो बेखौ जाजायो आरो।
दे बिदिब्ला नोंथा जोंना समाबो गोबां जाहोलांबाय नोंथांनिफ्राय बिदिनो ओ ओंख्रिनि बा फिथाइ सामथायनि जानायनि सायाव सावरायनानै ओ मिथिनो मोनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो। आसा खालामो नोंथांजों उनाव फिन खेबसे बिदिनो सावरायफिननो मोनगोन होननानै। जों बेखिनियावनो दोनथ' जासिगोन नामा नोंथां?
दे नोंथां।
अ दे गोजोनथों।